हेल'
ओ खोनायाखै ए खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि
औ औ गिबियावनो आब' नोंथांनिसिम ओम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायनिथिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय
आंनि आंनिफ्रायबो नोंनिसिम
औ औ औ औ ओमफ्रायो ओरैनो खबर सबर माब्रै दं
खबराथ' मोजाङैनो दंथ'यो दंनायालाय
जेबो उसुबिदा गैथ'वाना
उसुबिदा जेबो गैया गैनायालाय
ओरैनो आब'आ बबे गामिनिफ्राय
आङो नैबे चिरां डिस्ट्रिकआनो ओरै माबा साइद बलांगुरि साइडनि ओरैजाय
औ औ बिजनि बलांगुरि आंबो बिनो चिरांनिनो ओरै बामोनगाव थिंनजायनि
औ ओरै ओरै बेंथल साइद दा ने
औ बेंटल साइडनि आब'
ओं बांद्राय गोजान जाया औ फैफेरखांबाय दा अलंगुरि साइदआव
बलांगुरियाव थांला बाबाय ओमफ्राययो बारा बेरायजोबनाय जायाखै आरोखि ना
ओ ओ
गामिफ्राव
ओं आंबो ओरै थांबाय थायो थांनाया ओंखाम दासो संगासिनो आगै
मा ओंख्रि
ना एवगासिनो
दा अब्ला मानिनि सोमोन्दै सावरायनो जानायनि सोमोन्दै बेरायनायनि सोमोन्दै
ओ जायो गासिबो एसे एसे
गिबियावनो नोंथाङा मा फिथाइखौ बयनिख्रुइबो साबसिन जानानै मोजां मोनो
आंनि यावथ' जेबो इदि फेभ्रेट गैया आं जेखौ मोनो बेखौनो एसे एसे जायो आरो? इदि फ्रेभेट गैया माने नै बेखौ जाना आं गौथावमोनो बेखौ जागोन बिदि गैया आरो आंनाव। बे जेखौ मोनो बेखौनो जायो माने बासिनाय गैया आरो।
ओमफ्रायो! अब्लाथ' नोंथाङा गासिखौबो मोजां मोनजोबो आरोखि ना फिथाइ सामथाइखौ
ओ ओ इदियानो होननांसिगोन
नोंथांनि बयनिख्रुइबो साबसिन गोथाव मोननाय ओंख्रिनि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
बेथ' जोंनि बर'नि ओंख्रियानो जाहैबाय अनला दाउ, नारजि जि अमा, साम' सबाय।
औ
बेफोरो जोंनि बर'नि मेन मेन ओंख्रि बेफोरखौनोथ' जों जानो गोथाव मोनखायोना। सबाय ओंख्रि बिदि आरो।
आंबो गोथाव मोनो मोननाय यालाय। बेफोरनो जाहैबाय अनला दाउ, इदिनो सबाय साम'। ओमफ्रायो नोंथाङा उम जेरावबो बेरायहैनायनि थांखिफोर गैथ'वा नामा बबावबाफोर?
दाथ' जेबो दाथ' थांनायनि जेबो थांखि गैया गैनायालाय ओमफ्राय गरम बन्द' नैबे गरम बन्द'आवनो थांनो होनदोंमोन। होननायालाय माबायाव गुवाहाटियाव ओरैनो बेनो होनदोंमोन दा गरमनि थाखाय हानाय नंला नामाथाय नोगोद दुंसिदों माथो अखाबाबो एसे दैबाना जायो गुवहााटियाव।
औ
आरो गरमबाबोथ' जोंनि बेयावनो बिदि गरम जादोंबा बाहायथ' नोगोद गरमसिन जायो। ओमफ्राय थांगोन ना थांनाय जाला थाय लोगोखौलाय जों लालायदोंमोन। बे खामानि फोराबो बेस्थ' बेस्थ'बो जालाय लाङो नै हनै सोरहाबा गायनाय फुनाय हायाखै‌ बेफोरबायदि आरो सोरहाबा इदिनो गायनो फुनो थाङो मायो। थांनाय जागोनना जाया प्लेनिंखौलाय खालामदोंमोन खालामनाया ओमफ्राय बुंनो हाथ'ला उनावसो लोगो लालायफिनबासो मिथिसिगोन आरो।
आंबो लादोंमोन बिदिनो गरम बन्द'नि नामै लादोंमोन आंबो बिदिनो गरमबो ना दा बोथोरा।
ओ
बिनिखायनो बे बरजरा होननाय बे दै बाज्रुम मोनसे दंना हाजोनि बे बाज्रुमनाय बेहाय एसे लोगोफोर गोजा ज'नो एसे बिदिनो बेरायहैनानै दुगैबोनो सानदोंमोन आरोखि ना गरमनि नामै।
उम
गाबोनहाय गाबोन रबि रबिबार ना?
औ औ गाबोन थांसै?
औ गाबोन थांनो सान्दोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो अखा हाबा थांनाय जानाय नङा आरोखि ना बिदिनो सान्दुं बिदिनो बेफोरबायदि गरम। सान्दुं गोसा जाबासो थांगोन आरो हनै सान्दुं गोसाबासो थांजाखायोना।
ओ इदियाव इदि सान्दुंबासो बेरायनो मोननांगौ दुगैनाय मानाय अखा हाबा आरो दै फ्राबो एसे एनै देरो बाहेरा दै हाबोना।
औ दैयाबो लेथ्रा फैयोना।
औ लेथ्रा जायो। बाहेरानि दै मोजां गाज्रि फैदेरो बिदि जायो आरो बिदि सान्दुंआव मोजां आरो। दुगैनाय मानायनि माबाबाथाय सान्दुंआव मोजां आरो।
औ सान्दुङआव बिदिनो दैयाबो गोग्गो जायो।
ओ होमबा आगैआ फरायगासिनो दा बेसेबांसो फरायखो?
आं दाख्लै बि ए सेकेन्ड सेमिस्टारनि नैथि खोन्दोनि आङो दाख्लैहाय माबा खांबाय आरोखि एगजाम होखांबाय ओमफ्रायो एबारहाय थामथि खोन्दोआव हाबसिगोन आरोखि
औ औ दे मोजां नाजादो आगै फरायनायनि फरायनाय एकदमबारे गाव गावनि आथिङाव गसंनो हानायसिम जाहैनो हाबा। मोजां जायो आरो।
औ नायनोसै औ नैबे डिग्रिखौ ओ नैबे डिग्रिखौ फोजोब गोरसै बिनिफ्राय
औ
मा केरियार दानाय जायो नायनोसै बिनिफ्राय। बिदिनो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय माबा मोनसेबो मावनांगोन। साख्रियाथ' औ मोनखाला दानि जुगाव बिनिखायनो फिसा फिसौ बिदिनो बिज ओ
उम
बेफोरबा
माने एसे माबा थाद' थाथ' जादों दे आगै थेवबो माबानाङा रायज्लायबाय था। ओ एम एसे नेटनि प्रब्लेमाव थाबथाथार जादों औ।
माबा औ बिदिनो जायो उसुबिदा नेटनि प्रब्लेम बिदिनो जायो थार।
होमबाबो रायज्लायबायथा आरो माबानाङा दानहरनाङा।
औ औ ओरैनो आब'आ मा ओंख्रिखौ संनानै मोजांसिन मोनो?
आंथ' ओंख्रि संनानै मोजांसिन मोननाया माने संनानै मोजांसिन मोननायखौथ' आं बुंला नाथाय मोनसे ओंख्रि आरो बे नारजि ओंख्रिखौ मानसिफ्रा माने सोरबा गेब्लेेजायो सोरबा गेब्लेेजाया होनो आरो बिनि सोमोन्दैसो बुंसै आङो। ओंख्रिखौथ' जेखौ मोनो बेखौनो सङो र' संखानांगोन। बे नारजि ओंख्रिखौ ना मानसिफ्रा सोरबा गेब्लेेजायो सोरबा गेबेेजाया आं गेबेे जायो सुयो उमुगा गेब्लेेजाया बिदि बुङोना। बेयो माने बिदि गेब्लेजायि जे जेबो थाया बाहाय माने बै खारै होयोना नारजि ओंख्रियाव
उ
बे खारैया मोजां अरनांगौ आरोखि बे खारै अरबानो नारजिया गेब्लेयैनि जे बो माबा गैया बिदि सोरजोंबा बासिलाया आरो माने बेखौ एसे मिथिनांगौ आरो माने बेखौ बिलाइखौ दांनाय नायबा संबाय थानायाव बे खारैया जुदि अरदोंबा बिज्ला बिज्ला बिज्ला बिज्ला बिदि जागोन आरो होमबा बे नारजैया गेब्ले खासिगोन ओमफ्राय जुदि संनायाव बै खारैया नाङाखै होनोमबाना एसे गोब्रा गोब्रा मोनदाङो आरोखि। होमबाथाय गेब्लिखानाय नङा नों हाजार सागं साबायथा गेब्लेखानाय नङा ओमफ्राय बिदिनो मानसिफ्रा नारजि ओंख्रि संनाया खारै नांहोला नालाय गेब्लेजाला बै रोंला नालाय। खुनु रों रोङासो होननांगौ आरो माने बेखौ बि माने गेब्ले जाया बिदि थाफेरा आरो।
औ
ओमफ्राय खारैया मोजां नांबानो बे दोलो गेब्लेखायो आरो बिदि आरो।
औ
दालाय अनेक खोनायोना सोरबा सोरबा बुङोना गेब्लेेजाया माया होननानै। बुङोना माने बे औ।
नार्जि अर माबा खारै अर होनो हाया माने बिसोरो मानिे मोनथिया बिसोर खारै बेखौ बेसेबां होनांगौ बिदिसो आरो
औ औ सोरबा सोरबा रोंथाराबो ना
ओ माने रावबो बिसोरनो खोन्थाफेरा खारै नाङाबा नार्जिया गेब्लिया होननानै माने बिसोर मोनथिफेरा आरो संनाया संबाय होबाय होनायाथ' खारैखौ होबाय औ
दानि जुगनि सिख्लाफ्राथ' बांसिनानो रोंयानैआ नो होनजाबाय मथा मथि अनला नारजि बेफोरबायदिखौ आरो सोहोरनि सिख्लाफ्रा थ' रोंखाला होनजाखाबाय आरोखिना
ओ रोंखाया बिसोरो साम' ओंख्रि संनोखौनो खन्नायनिफ्राय लानानै हा हारसिं मावनो रोंगोनना रोङाथाय
खन नांगौ साय नांगौ दाननांगौ गौ हुनांगौ संनांगौ मथा मथि आधा बेला टाइम नांखागौ ओ दाना बानाया बारा जाबाय अनलाखौनो सोरबा उलाराव देबावो नामा दानिया मिक्सार नङाबा
मा मिक्सार मेसिनावसो होसै दान ओं
ओ खारेन्ट गैयाबा अनला ओंख्रिखौनो संबावनाय नङा उलाराव देनानै ओरैबायदि
बानलु बाथोनफोरखौनो दाना थौसेयाव देबावला मालाय ग्रेन्दडार मेसिनावसो होजोबसै
ओ बिनि थाखायनो बांसिन मानसिफोरा माबा जाबाय
खामानिफोरखौ बांद्राय गोरा गोरा खामानिखौ मावला नालाय बिदिनो बेमार आजाराबो बारा जाबाय बाय देहाफ्रावबो बिदिनो अनेक दालाय खोनायोना दानियावथ' गोदोनि बायदि बैसो जानानैबो थैला संसार जाफ्रुनाय जाफ्रुनायासो थैयो दानि दिनाव
औ बिदिनो बैसो जायै जायै या
हनो हाया बैसो जाय बिदिनो फरथि बोसोर जानाय सल्लिस बोसोर बिफोरबायदि बिदियानो थैयो दानियाव गोदोनि बायदि बिदि बोरायनानै बुरिनानै थैला आरो बेखायनो उनि गि हाब मेजेम होननाय बुस्थु थायोना बेखौनो जानानै ओरैनो थायो दाना आरो बांसिन
अ
बे जामबुंखौनो इउस खालामो नालाय बेयावबो ओरैनो नों थानांगौ एसे एनै समखिनि खौ नोङो बि बेयावनो फोजोबनोसै उन्दुनानै नायनोसै बा जिरायनानै नायनोसै बिदि ओमफ्राय गोदोनाथ' नों जाखांबाय लोंखांबाय खामानियाव ओंखारोमोन ना बे बेफ्राव गोलोमदैफ्रा एसे गगारनो मोनोमोन देहानिफ्राय स्र' जायोमोन बेफोरबायदि आरो दानिया हनै बेफोरबायदि टाइमखौनो बाहाय मला बिदि मावनांगौ टाइमावनो मबाइल बे जानबुंआवसो थासैबा
औ औ
बेखायनो गोलोमदैफ्रा जानाय लोंनायनि गोलोमदैफ्रा बांद्राय गगारनो मोनला गरमबानो फांखा होनानै थानोसै सिगां समावथ' बिदि एथ' बिदि फांखा फांसांखाबो होनाय बिदि माबा गैयामोन
औ बिफां सामाफोराव जिरायला बार जाला न' सिङावनो फांखा बिदिनो फांखानि बार जाबाय थानोसै
ओ बिदि बिदियावनो माने देहा फोराबो बांसिन एसे दुरबलाव थाङो आरो नों मोजां थानाय मोन्दोंबाबो मानि एसे एसे एसे बे जानाय लोंनायनि जेबो हगारना माने इयाव एसे एसे एसे दिनो जालांसै खोमा दानि दिनाव बिदि सानो आङो। आरो जानाय लोंनाय थाव बांद्राय गासिबो बाजारनिफ्राय बायनानै जानाय बुस थु जि बायदि मुलि इउस खालामनानै मुलि बाहायनानै फानोना मैगं थाइगंफोरखौ सानसे साननै सिगां मुलि सारबाय नै दिनै सारबा गाबोन सानसे थानानै फानहैबाय बेफोरखौनो जाबाय एसे एनै बिदि जानाय लोंनायजोंबो एसे एनै माबानोसै आरो हगारनोबो मोनला नालाय बेनो बिदिनो जमा एसे एसे एसे जानोसै बेमार आजार बांसिन जानोसै इसे इसेयावनो मेंला बाय दानि दिनावलाय सोरथो एफा गोरा गोरा खामानि मावबावो इसे एसेयावनो मेंनाय इसे एसेयाव मानाय खोन्थासै रावबो लामा ससेबो थाबायला। दखान सख जाहैनोबाबो बेथ्रि गारियाव गाखोनानै थाङो ससेबाबो थायबा दस थाखानि भाराखौलाय इखौलाय मा थाबायनो बिदि जायो ना। नङाबा थाबायनायावदि बेसिबां माबा जायो बिदि गैला आरो औ। ओ
नै समाबो जाबाय।
औ दे दे दे उनाव उनाव रायलायफिनसै दे आगै दे औ दे दे उम।